हेल'
नोंथाङा खोनादों ना हेल'
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा एसे गोसायै राय ज्लायनो नाजालाय।
औ हेलौ
औ
नोंथाङा बेस्थ' नामा? औ खोनाफैदों।
औ
नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ सम दङ बुंनो हागोन।
नोंथाङा एमाउनि सायाव एसे फोरमायनानै होनाय?
औ फोरमायनो हागोन। एमाव होननानै बुङोब्ला थ' जोंनि बर' हारिनि एमावआ मोनसे ओ जुमाय बानायनायाव बाहायग्रा मोनसे मुवा नङा होनब्ला? दा जोङो एमावखौ सावरायनायनि सिगां जोङो बेनि जुमायखौबो जोङो सावरायफानो हायो एमावजों लोगोसे नङा होनब्ला? नोंथांङा खोनादों ना?
खोनादों।
औ मानो होनोब्ला जोङो एमावखौ गाहायै जुमाय बानायनायावसो बाहायो नालाय।
औ नंगौ
औ बेखायनो जोङो माने एमावखौ ओ एमाउ बानायनायनि आदबखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
दे फोरमाय।
जोङो एमाव बानायनायाव गिबियाव माइरंनि गोनांथि जायो। नङा होनब्ला? माइरंखौ जोङो जुदि एमावखौ जोङो सम फुंनि समाव देयोब्ला जोङो बेनि सिगांनि हरावनो जोङो माइरंखौ सोमना दोननो गोनां जायो। नङाब्ला जोङो बिदिसो बेलासियाव बे माइरंखौ देगोनब्ला जोङो फुंनि समाव सोमनानै माइरंखौ एसे गुरै जानायसिमहालागै जों खालामनानै दोननो गोनां जायो।
औ नंगौ।
औ बेहाय जोङो दा जेब्ला एमाव माइरंखो देयो माइरंखौ माइरंजों लोगोसे जों एमाव बानायनो थाखाय जोङो माखासे मिथिंगायाव मोननाय गोथां मुवायारि ओ बिलाइफोरखौ जोंनि गोनांथि जायो नङा नङा होनब्ला?
नांगौ
जेरै मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार ओ आनारस बिलाइ आरो दंफां राखेब बिलाइ बेफोरो गाहाय। बेबायदिनो सोरबा सोर बाया खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, थालिर बिलाइ बायदिफोरखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो बै गोथां मुवाफोरजों जोङो माइरंखौ लोगोसेनो देंखि नङाब्ला उवालाव जोङो देनानै लायो। देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सालिना नै ओ गुन्दै जेब्ला बै सालिनानै गुन्दैया ओंखारो बे गुन्दैखौ जोङो दै लगायनानै लारु खालामनानै जोङो सानदुंआव फोराननाय जायो। एसे बेनि सायाव सान्दुुंआव फोराननानै जोङो संग्राय बा सानदांगा बे बेफोरबायदियाव जोङो आराम जिगाब होनानै बा जि होनानै जोङो बेहाय ओ बेखौ मा-बेहाय दोननानै आरो जोङो गेजे गेजे सानदुंआव दिहुननांगौ नङाब्ला जोङो बबबा मोनसे जायगायाव खना जायगाफ्राव जोङो सोनानै दोनथ'यो साननै सानथामनि थाखाय। नङा होनब्ला
नंगौ
औ नोंथाङा खोनादों ना? बेबायदिनो औ बेनि गेजेरावनो मोन से थालांबाय जेब्ला बे लादु खालामो बेहाय ओ बेखौ मा होनो एमाव बै सिगांनि फुराना जोलै एमावफोरा जे बेखौ मा होननानै बुङो आं बारा मिथिया बे एमाव मोखां एमाव मोखां ना मा होनना बुङो ओ बेखौ जाय एमावा जोलै मोजां बा जुमाय बिराद मोजां खालामो बै एमावनि जोलैखौ थ'रनै थ'रथाम बा नांगौसेबां लाबोनानै देफ्रुनानै बैजों लगायदेरना होनाय जायो। जाहाथे बै गोदान दानाय एमावा बैबायदिनो मोजां जोलैनि जाथों बेफोरबायदि हिसाबै लगायनानै दोननाय जायो नङा होमब्ला। बेनि उनावनो एमावा साननै सानथाम बा सप्तासेनि उनाव बे एमावा खाजानाय जायो रायो। रायोब्ला जोङो बेखौ खानानै आराम सान्दुंङाव खनसेबा खननै फोराननानै बाहायनो हानाय महराव फैयो आरो।
नंगौ ओ एमावजोंनो जोङो औ जौ बारायनाय जायो गोदोनि समावहाय जोङो एमावखौ फालांगियारि बिथिङाव बारा नुनो मोनामोन आरो न? ओ आथिखा हेलौ
नोंथांनिया मोजां खोनाथाराखै
हेलौ खोनादोंना खोनादोंना? औ सिगांनि समफोरावहाय जोङो एमावखौ फालांगि बिथिङाव नुनो मोनामोन न?
औ
आथिखालावहाय ओ फालांगि बिथिङाव जौ सावनानै माबाफोर मुलाम्फाफोर जानाय नुदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनाय?
औ फालांगिनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोङो सिगांनि समफोरावथ' जोंहा बेफोरबायदि हाथाइ गलाफोर बांद्राय गैयामोन नङा होमब्ला? जायनि जा होनाव जोङो बैफोरखौ फालांगि हिसाबै बाहायनायनि जेबो आइडिया गैथ'वामोन।
औ
औ जास जोङो न'खराव बा गामियाव जों मा होनो सोलाव होननानै बुङोन' नोंथाङा मि थियो ना दाहार ला थानाय
औ
बेखौ जोङो न' गावनि न'खराव गैयाबा बै गंसे न'खरनिफ्राय जों ला बुफुनानै बाहायफैयो। जेब्ला नों बानाय जेब्ला बे न'खरा बानायफिनो अब्ला बे न'खरनो हरफिनो बेफोरबायदि माने सोलियोमोन आरो सिगांनि समाव। नाथायबा दानि मुगायाव गोबां मानसिनि आखायाव समनि आंखाल आरो गोबाङानो बेफोरखौ बानायनो रोङा जालांबाय मिथिया जालांबाय जायनि जाहोनाव न'खराव जुमायफोर सङोब्ला बैफोरो एमावा जुदि न'खराव गैयाब्ला गुबुननिफ्राय बायनो गोनां जायो। नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
नो सासे सानैनो फानदावनानै आरो जायफोरा एमाव देनो रोङा बा बानायनो रोङा बैफोरो सोरनिफ्रायबा नङा सोरनिफ्रायबा बायदावनानै बिसोरो बेफोरबायदिनो बायो। बायि ओ गावनि खामानियाव बाहायो आरो बै फानग्रायाबो बेफोरखौ फानै फानै गाव रां आरजिनायाव रां आरजिनायबो खालामो आरो बेफोरबायदिनो लासै लासै बे मोनसे फालांगि महरै दानि जुगाव नुनो मोनसै जेरै हाथाय गलाफोरावबो बेफोरखौ दा फाननायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां मानसिफोरानो दा गलाफोराव हाथायफोराव बेखौ गावसोरनि फानग्रा मुवा जिरादफोरबायदि खुलायै फाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै।
नोंगौ।
बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो दङबा बुंनो हागोन।
औ जौआथ' जोंनि ओ मोनसे एंगारनो हायि मोनसे लोंग्रा बेसाद जाहैबाय। जोंनि जौआहाय सोरखारजों जि आइ टेक बो होखांजानाय मोनसे लोंग्रा बेसाद
उम नंगौ
बेनिखायनो ओ जौखौ जों सिगां जेरै बाहायदों बेबायदिनो जोङो दासिमहालागै नेरसोन महरैनो जोङो दासिमहालागै जों लाखिबोबाय थादों बियो मोनसे जोबोर खान्थि होननानै बुंनांगोन बेखौ।
औ औ नोंगौ
उम। बेनिखायनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो जौ सावनानैनो मोनसे न'खरखौ जौगाहोनाय खुंबोनाय नुदों गावनि गथ' गथायफोरखौ। लेखा फरा फरायहोदों। गासै न'खरनि नांनाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंदों बिदिनो जोंनि बेफोराव जौखौ फालांगिरि हिसाब महरै बाहायनायनि गेजेरजों जोङो। मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जौ खौहाय गामिनि गासै फोरबोआवनो फालिनाय नुनो मोनो। ओ जौ नङाब्लानो जोंनि फोरबोफोरा जाया होननाय बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ फुजाफोराव माबायदि बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन जों जोंनि ओनसोलावथ' आं बेफोरबायदि फुजा फाथालफोराव आङो बाहायनायखौ नुनो मोनाखै। मानो होनोब्ला सिगांनि समफोराव बाहायदोंमोन जानांगौ। आं बैफोरनि बागै बांद्राय गियान गैया। नाथायबा दानि मुगायाव एसे सोलायनाय फैबाय बा बयबो गोरों गोरा जानो हमबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानो हमबाय। नङा होनब्ला दोहोरोमनि बागैबो गोबां सुबुङानो गोबां मोजां मोजां गियान बुथुमनो हानाय जाबाय नङा
नंगौ।
ओंखायनो दोहोरोमनि बिथिङावबो जौ सेरेब बायदि बायदिफोरखौ बांद्राय बाहायनाया मोजांखौ नङा होननानै धोरोम गुरुफोरा जानांगौ मिथिबाय बिनि ओंखायनो आं आं आंनि ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोराव बैफोर बाहायनायखौ आङो नुनो मोनाखै। नाथायबा जेरै सारादु बा हाबा बेफोराव खम बिबाङै बाहायनायफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ बिदिब्ला जोंनि बुंनाय खौ फोजोबथ'नोसैना नोंथां।
औ दे।
दे।